हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ
हेलौ
औ एसे नेट प्रब्लेम जादों नोंनाव
हेलौ
औ खोनाबाय
खोनादोंना औ
औ खोनाबाय आंनिखौ खोनादों ना
औ खोनादों दे
मा खालामगासिनो नोंथां
औ आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय
औ आंबो दं ओरैनो जिरायनानैनो दंथ'यो आरोना ओंखाम फुंनि ओंखाम जाखां जाखांनानै दामाने ओरैनो बायजोआव जिरायनानै दं आरो नोंथां
अ अ
नोंथाङा फ्रिबालाय आं मोनसे आयदा लानानै ए नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
औ
आ होमबा बिफां लाइफांनि बिफां लाइफांनि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां
औ जायो नोंथां
औ नोंथाङा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै जोंनो मा मा मुलाम्फा जायो बेखौ एसे आंनो फोरमायना होनो हायोबा फोरमायग्रोदो दे नोंथां
औ फोरमायनो हागोन दे नोंथां बिफां लाइफाङा
बिफां लाइफाङाथ' जोंनि मोनसे थांना थानायनि राहा नङा होमबा नोंथां औ जोंनो बिफां लाइफाङा गोनांथार मानो होनबा जोंनो माखासे खामानियावनो माने गोबां खामानियाव जोंनो बिफां लाइफाङा हेल्प होयो आरो माखासे जोंनो मा होनो जों बिफांनिफ्रायनो जों अक्सिजेन हांलानो थाखाय अक्सिजेन गेस मोनो बा जेरै नै जोंनो माखासे न'नि माखासे नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौबो जोङो मोननो हायो
औ
बिफां बिफांनिफ्रायनो जोङो गोबां रोखोमनि जेरै माखासे बिफांफोर जेरै बेसेन गोसा बिफांफोरखौबो जोङो फाननानै जेरै बायलाय फानलाय बेबायदि फालांगिबो खालामनो हायो आरो
औ नंगौ
आरोबाव बेनिफ्राय जोङो बे बिफांफोरनिफ्रायनो जों माखासे जेरै न' लुनायाव बाहायनाय दरा खिरखि बेखार डाइनिं टेबोल बा बेफोरबायदिखौ जोङो बानाय हायो आरो खोनादों नोंथाङा औ
औ खोनादों नोंथां खोनाबाय दं
अ बेनिफ्राय आरो रोखोम माखासे मानि जों दा जेरै बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो बिनिफ्राय फिथाइ सामथाइबो मोननो हायो बिबारबो मोननो हायो जेरै जोङो माखासे बेसेन गोसा फिथाइफोरबो मोननो हायो दाथ' आरो नै जोंना दै ज्लां बोथोराव ओ थाइजौ खान्थाल लिसु लिथुखु मोनो नोङा होमबा नों
औ औ
औ दा जेरै इदिनो बेनिफ्राय नोंथाङा जे आरोबाव जोंनो माबायदिहाय मदद खालामनो हाबावो जों माबायदि ओ खामानियाव बाहायबावनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नोंथाङानो जोबोद मोजाङैनो आंनो खोन्था हाबाय बा बुजायनानै होबाय आंबो बेखौनो एसे फोरमायबावसै गुवारै नङा नोंथांं बुंनायबाादनो जोंहा औ नोंगौ ओ जोंनि थाखाय बिफां लाइफाङा जोबोद गोनांथार आरो जोंनि जिउआव मानोना बिसोरो जोंनो अक्सिजेन होयो आरो जों कार्बन डाइ अक्साइड जा बारहगारो बेखौ बिसोर बिसोरो लानानै जोंनो मोजां बार जोंनि थाखाय अक्सिजेन जोंनो थांना थानो थाखाय बिसोरो हगारनानै होयो नङा होमब्ला आरोबाव जोङो नुनो मोनो बिफां लाइफांजों जोंहा गोबां बेसादफोर बानायनो हायो जेरै टेबोल खिरखि दर्जा जोंहा गोबां बेसाद फोर बानायनो हायो आरो बिफां लाइफांजों
औ
आरोबाव जोङो बिफां लाइफांखौ न' सोरबाबा न' लुनायफोरावबो बाहायनाय नुनो मोनो आरो आरोबाव जोङो बिफां लाइफांखो जोङो अर सुनायावबो बाहायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ औ आरो बिफां लाइफाङा जों औ दाथ' जों नुनो‌ मोन दाथ' जों दै गोजां बोथोर नालाय जोबोद गोथाव गोथाव फिथाइ सामथाइ थाइजौ लिसु बा खान्थाल जोबोद गोथाव नङा होनबा बेफोरखौ आरो खायसे जायफोरबो थाबावो जाय जोंनि माने हेल्थखौ मोजाङै लाखियो जाय जायफोरा जोंनि हेल्थनि थाखाय मोजां आरोना औ बेफोरबादिनो ओ बिफां लाइफाङा जोंखौ मदद खालामो आरो बेफोरबायदि फिथाइ होनानै ओ जोंनि हेल्थफोरखौबो मोजां खालामो आरो नोंथां बेैफोर फिथाइफोरखौ जोंहा जायोब्ला मोजांबो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
आरोबाव बिफां लाइफाङा जोंनो बेफोरबादि बुस्थु बानायनायाव मदद खालामबाय फारसेथिं जोंनो अक्सिजेन होबाय आरोबाव फारसेथिं जोंनो मा होनगोन फिथाइ सामथायाइबो होबाय नङा होमबा? ओमाय बुस्थु बानायनायावबो मदद खालामबाय बेनि अनगायै गायबो जों नुनो मोनो बिफां लाइफाङा मा होनो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो मुलि बा मेडिसिन बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंहा सासे मानसियानो दानि जुगाव गोबां बेमार आजारफोर जानानै थायो नङा होमबा नोंथां। बैफोरबायदि बेमार आजारफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय खायसे बेसेन गोनां बिफां लाइफांफोर दं जायनिफ्राय जोङो मुलि जोबोद फाहामथाय माने होयो जाय माने बिफांफोरा खायसे बिफांफोर दं आरो ना। बेफोरनिफ्राय जोङो मेडिसिन बानायनानै जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरोबाव जोंहा खायसे बेसेन गोनां बिफांफोर दङ। जेरै रबार बिफां होनो बे आरो नारेंखल बिफां आरो ना फोरनिफ्रायबो बिगुरजों माबा माबि बुस्थु बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बैफोरबादि रबार बिफांजोंबो जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरोना बेफार फालांगियाव इन्डास्ट्रिफोराव हरनानै जोङो रां खामायनो हायो आरो बैफोरबादि रबर बिफां जों खालामना लानो हायोब्ला जोंहा जोबोद मुलाम्फा जागोन आरो मानोना जों नाय गोबोरजों जोंहा सेन्देल बायदिसिना गोबां बायदिसिना बुस्थु फोर बानायनायखौ नुनो मोनो। बेफोरखौ जोङो इन्डास्ट्रियाव हरनानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। थ' बेफोरबादि बिफां गायना लानो हानायाबो जोंनि थाखाय। जोबोद मदद खालामो आरो जोबोरैनो
औ
हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
खोनाबाय दे
औ ओमफाय नायो जोङो बिफां लाइफाङा जोंनो फारसेथिं सायाबो होयो नङा होमबा नोंथां? जों मालाबा गरम मोनोब्ला जोङो सायायाव जिरायनानै जोङो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां? आं नोंथांनि खोनाबाय दंमोन औ नोंथां हेलौ खोनाबाय ना?
अ
खोनाबाय ना?
औ
खोनाबायना नोंथां? औ आं होनदों माने आं होनदों मानेों जोंनो बिफां लाइफांआ जेनेबा बेफोरबादि फिथाइ सामथाइ बा मेडिसिन बा बेफार फालांगियावबो मदद खालामबाय बा जोंनो न' लुनायफोरावबो ओ दर्जा खिरखि खि बानायनायाव मदद खालामबाय फारसेथिं जोंनो बिफां लाइफाङा अक्सिजेनबो होबाय नङा होमबा गोबां खामानियावनो जोंखौ मदद खालामो आरोबाव मोनसे दंबावो बिफां लाइफाङा जोंखौ मा जोंनि थाखाय सायाबो होयो आरोना जेनेबा जों मालाबा गरमोब्ला बा जोङो ओ न'खरनि मानसि ज' मालाबा बिफां सायाफोराव जनानै थानो मोजां मोनो नङा होमब्ला आरो गोबां खोथाफोर सावरायनो थाखाय जोङो बिफां सायाफोराव जिरायनानै मोजां मोनो नङा होमब्ला खोलो खोलो बार बारनायाव जोङो जिरायनानै थानो मोजां मोनो आरो नोंथां थ' जोंहा नुबाय बिफां लाइफाङा जोंखौ गोबाङैनो जोबोद मोजाङैनो गोबां खामानियाव जोङो मदद खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां औ बेखिनिखौनो आङो
औ
औ
अ आं बुंदोंमोन नोंथां ओ जों बिनिखायनो माने बिफां लाइफां गायनांगौआ गोनांथार आरो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ
जोङो बिफां लाइफांखौ सेभ खालामनो रोंनांगोन
औ
औ औ
जों बिफां लाइफांखौ फांसे बिफांखौ दानफैनायनि सिगां जोंनो फां बेनि सिगां फांनै फांथाम बिफांखौ गायनो नांगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
मानो होनबा जोंहा फांसे बिफाङा बे गोरलैनिफ्राय देबोनांगौ गोबाव सो नांगौ जायो नालाय जोंनो जेसेबांखि जों जेसेबांनो जों बिफां लाइफां गायनांगोन जोंनि थाखाय जेसेबां एसेबांनो मुलाम्फा जागोन आरो ना औ
औ नोंगौ
जेरै जों मा होनबोगासिनो जे बिफां लाइफां दानफायनानै जे गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनाय बा लामा बानायनाय बेबायाददि जाबोगासिनो ना बेनि जाहोनाव जोंनाव बिफां लाइफां दानफनाया बारा जानायनि जाहोनाव वबाबो जोंनाव अखानि बिबाङा ख
औ दा नोंथां जोंहा समाबो जाख खाबायमोन ओ माब्लाबा गुबुन आयदा लांनानै रायलायगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ गोजोन्थों दे बिदिब्ला औ गोजोनथों दे